औ नोंथांजों आं औ नोंथांनो आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा नोंथांजों आङो जोंनि बर'नि दोरोङारि बे जेब दामग्रा आगजु बेफोरनि सोमोन फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ। बिबदिब्ला नोंथाङा आंनोब फोरमायनो हागोन ना जोंनि बर'नि दोरोङारि जाय दामग्रा आगजु बेफोरखौहाय मारै माजों बानायनाय जायो?
औ हागोन नोंथां।
औ जोंनि दोरोङारि ओ बर'फोरनि दोरोङारि दामनाय ओ देनाय आगजुफोर होनोब्लाथ' जोङो गुबैयै खाम।
औ।
सिफुं सेरजा जाबख्रिं थरखा औ बेफोरखौनो मिथिनो मोनो नोंथां। खाम होनोब्ला खामखौ जोङो ओ दंफांजों बानायनाय जायो। दंफां थुख्राखौ ओ इसिबां गोलाव नङा माने जखा दं बेबो मोनसे जखानि लानानै बेखौहाय हास'नानै जोङो सिं सिङावहाय सिं बाहागोखौ माने दन दर खालामनानै बेवहाय जोङो मा होनो मोनसे ओ खाम बानायग्रा फोरनाव थायो बेफोर बिगुरफोर जेरै सामब्राफोर बेफोरखौहाय होनानै माने औ। बेखौहाय होनानै माने गेजेरावहाय गोसोम मोनसे खि बायदि होनानै बेखौहाय बानायनाय जायो आरो खामखौ
औ नंगौ औ नोंथाङा दि होनलांबाय ओ खामखौ बिफांजों बानायनाय जायो बे खामखौ मा दंफांजों बानायनो हायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ खामखौ ओरैनोथ' दंफां बुङोब्ला ओ गाम्बारि दंफांजों बानायो होननाय खोनादों आरो मा मा दंफांजों बानायो बेखौ आं मोजाङै मिथिया नोंथां।
औ खोनानो मोनदों मा ओ साल दंफांजोंबो बानायो होननानै
औ जागौदां नोंथां औ आं बेनो खामनि बेलायाव बे बे खिनिखौ मिथियो आरो सिफुं बुङोब्लाथ' जों सिफुंखौ औवाजों बानायनाय जायो औ औवा औवाखौ जोङो माने औवानि दालाय बा औवा बे औवा फिसाजाद दंना औवा थेरे ना मा होनो बेखौ ओ बेखौहाय जों ओ दाननानै माने बेखौ सुफ्लंनाय जायो सुफ्लुंनानै औ सुफ्लंनानै बेखौ माने बेबो मोनसे ज खा दङ खोमा आं बेखौ मोजां मोजां मोनथिया माने बेखौहाय हास'नानै जोङो बेखौ गुदुं सुफ्लुंनाय जायो ओमफ्राय सुफ्लुंनानै बेखौहाय माने बानायनाय जायो आरो सेरजा सेरजा जा बुङोब्ला सेरजानि बेलायावसो सेरजाखौबोथ' जों ओरैनो दंफांजोंनो बानायो होननानै मिथियो दा दंफांखौहाय ओ बेखौबो सेरजानि महरै दाननानै माने बेखौ दिरुं बा गुना होनानै बेखौहाय बानायनाय जायो होननानै मोनथियो नोंथां। दा बे बेलायावनो नोंथाङाबो बेफोरनि सोमोन्दै मिथियोब्ला एसे फोरमायनानै होदोदां
ओ जोंनि बर'नि दामनाय देनाय आगजुफोर होनना बुङोब्ला जोंहा खाम खामखौ जोङो नोंथाङासो दाननाय जेरै बुंलांदों जोंनियाव जों आंबो बिब्दिनो मोनथिगौ बिनि थाखाय आं खामनि बागै बुंथ'ला ओ सेरजा सेरजानि बागै आंखो खोनानो मोनदों सेरजाखौलायनो सिजौ दंफांजों बानायोनो। औ आं बिब्दि खोनानोमोन। दों आरो। बिनिफ्राय ओ जोंहा थरखा। थरखाखौहाय जोङो औवानि ओमफ्रायबो बनायनो औव-औवानिफ्राय बर बनायो। नोंथाङावथ' मोनथि खागौ बिनि उनावहाय सिफुं सि फुंखौबो जोङो ओ औवा औवा जाय जायखिजाया औवा फिसानिफ्राय बनायनाय जायो होननानै आंबो खोनादों आरो।
औ नंगौ।
औ बेनिफ्राय जोंहा बिब्दिनो गोबां आगजुफोर बेफोरखौथ' जोङो ओ लहा बा
औ।
बेफोरनिफ्राय बनाय औ फिथिलना बेफोरनिफ्राय ओ बनायनाय जायो ओं बनायनाय जायो औ बेनिफ्राय ओ जोङो बेफोर आगजुफोरखौहाय ओ जोंनि बे बर'नि दोरोङारि फुजा जा खेराइ बेफोरावहाय बाहायनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
इसोरखौ फुजा जानायाव बाहायनाय जायो बैसागु मोसानायाव बाहायनाय जायो खेराइ मोसा सानायावबा बाहायनाय जायो औ बेफोरखौ जोङो बेयाव बाहायनाय जायो आरो दा नोंथांमोननि थिं बे फोर दामग्रा आगजुफोरखौ मा मा फोरबोयावहाय बाहायनाय जायो नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओरैनोथ' बेफोर दामग्रा फोरफोरखौ ओ फोरबो होनोब्ला माने फोरबोजों लोगोसे जोंना ओ ओ सानफ्रोमबो माने ओ मा होनो सप्ताफ्रोमबो माने आर'ज खालामनाय जायो बेयाव हा जोङो मन्दिरावहा आर'ज खालामनायाव बेफोर दामग्राफोरखौ जों बाहायनाय जायो। आं बेनि अनगायैबो मन्दिरजों लोगोसे जोंहा बिदिनो गामिफ्राव बिदिनो हाबा खेराइ बेफोरबायदि जायोब्लाबो जोङो बेफोर दामुजुफोर खौ दामनायखौ नुनो मोनो नोंथां । बेजों लोगोसे जोङो फोरबो होनोब्लाथ बैसागु फोरबोयाव जों मोसानाय रंजानायफोराव मेथाइ खननाय बेफोरावहाय बेफोरखौ बेफोर दामग्रा आगजुफोरखौहाय दामनायखौ नुनो मोनो नोंथां । औ बेफोरनो सै आरो नोंथांमोननिथिं
औ । हेलौ नोंथां ।
खोनादों नोंथां? दा बे बेलायावनो नोंथांमोननि थिंहाय जेनोबा मा मा बिब्दि दामग्राफोरखौ मा मा समावहाय बा बाहायनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे नोंथाङाबो बुंनो हागोन ना?
औ हागोन, ओ जोंनि बे ओन सोलावहाय नोंथाङाबो दानिसो बुंलांनाय जे सप्ता मोनसेयावहाय फुजाफोरावहाय फुजा होनाय जायो बेयावहाय दामो होननानै जोंनिथिंबो बिब्दिनो ओ बिनिफ्राय जोंहा बैसागुयावबो जोङो बेखौ आगजुफोरखौ दामनाय जायो । ओ बेवहाय जोङो बयबो मोसानो थांनायावहाय जोंथ खाम सिफुं सेरजा जथा जाबसिनं गासैखौबो नांगोन नालाय बेनिखायनो जों गासिखौबो लानो माने मोसानो थाङो आरो । बिनि उनावहाय जोंहा खेराइ मोसानाय खेराइ मोसानायावथ बे नङाबा ओमफ्राय खाम सिफुं नङाब्लाथ जोंना सि हाया जोङोब औ बेयावहाय जों बाहायनाय जायो बा ओ लानानै जों खेराइ मोसानाय जायो । ओ दां दाथ नुनो मोनो बेफोर दामग्राफोरखौ फोरनिबो गोबां ओह फोरोंग्रा बा फोरोंगिरि बेफोरदिबो ओ दङ जोङो नुनो मोनो गोबां सुबुङानो बेफ बिदि फोरोंजानोबो थ थाङो आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरदि दामग्रा देग्राफोरनि फोरोंगिरिफ्रा दामग्रा देग्रानि फरायसालिफोर दङ नामा?
औ बिदिथ जोंनि ओनसोलाव बिदि माने बिदि दामग्रा देग्रा फोरोंनाय बिदिथ बिदि स्कुल्स बिदि बिदि गैया गैनाया। ओ बिदिनो गामिफ्राव माने मन्दिरफोरावनो बिदि माने दामनो गोरों खाथि खालानिनो दामनो गोरों ओ खौ माने लेंंहरनानै माने गथफोर बा जायफोरा सोलोंनो गोसो थानाय बिथांमोनखौ माने लेंंहरनानै ओ फोरोंनाय बिदि हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो जों
औ थादों ओ नोंथाङासो दानि होनलांनाय बायदि जोंनि ओ-ओनसोलावबो दासान्दि बिब्दि दामग्रा देग्रानि फरायसालि बा फोरोंगिरि गैथवा थेवब्लाबो जोंनि ओनसोलनि ओ बिमा माह हारिफोराहाय गावनि गथफोरखौ ओह गुबुनाव गुबुन जायगाफोराव ओ बिब्दिफोर फरायसालिफोरावहाय ओ फोरोङो नालाय बेवहाय थिनहरो आरो
औ नंगौ।
थे जों बिब्दि दामनाय देनायफोरखौ जोङो फोरोंनानै लायाब्लाथाय जोंथ रोंनायानो नङा। मानो होनोमब्ला ओ गोदोनि दाबोथ जों नुनो मोनो गोदोनि समनि बायदि जोंहा दा बेफोरबायदि गोदो जेरै जोंनि खाम जथा सेबास सेरजा सिफुंखौ मिलौहाब देंख दामोमोन दाथ ओ रावबो बिब दि गोदोनि बायदि दामनोनो रों रोंङा जोंङो नुनो मोनो औ बेनि थाखायनो जों बिब्दि फोरोंजायाब्ला बा सोलोंथाइ लाया ब्ला जोंनि बरनि दाम दानाय देनाय बेफोरबो गोमालांगोन होननानै आं सानो आरो
नोंगौ नोंथां
औ-औ बिनि थाखायनो जोंहा बेफोरनि दामनाय देनायनि सोलोंथाइ लानायाबो गोनां आरो जोंहा फरायनायजोंल सोलोंथाइख ओ थोजासे नंङा नालाय बेनि थाखाय जोंङो बेफोरखौबो बेफोरनि बागैबो सोलोंथाइ लानांगौआ जोंनि थाखाय जोबोर गोनां थार आरो औ नंङाब्ला जोंनि हारिनि बेफोरबायदि दामनाय देनाय गोबां बेफोरनो खोमालांगोन होननानै आं सा सानो आरो
नोंगौ नों थारैनो
औ बेनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ बिफोरबायदि ओ दामग्रा देग्रा बेफोरबायदि सोलोंजानो थाखाय नोंथांमोननि आइजो माहारिया बा बिमा माहारि हारिया गावनि फिसाफोरखौ गुबुनाव सोलोंथाइ लानो थिनहरो ना थिनहरा?
औ ओ बिदि जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बदिनो माने ओ गाव गावनि फिसाफोरखौ माने इयुननि थाखाय माने जोंनि बर हारिनि दामग्रा देग्राफोरखौ सोलोंनानै लानांगौनि थाखायनो माने बिदि गुबुन माने खाथि खालायाव इसिबां गैयाब्लाबो बिदिनो टाउन सहर खाथिफ्राव बिदि ओ‌ दामनो देनो फोरोंग्राफोर ओ फैयो नालाय बेफोरावहाय हरनायखौ नुनो मोनो नों थां
औ नांगौ औ जोंङो बेफोरखौ फोरोंनानै लायाबा जोंनि हारिनि नेरसोनानो जोंनि फ्राय गोजान जालांगोन बा गोमालांगोन बेफोरबायदि आंनाव सान्नाय दङ आरो
औ नंगौ नों
औ बिदिब्ला नों थां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय आयदा बेनि सोमोन्दै सावराय लायनायखौ जोंङो बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
औ गोजोनथों नोंथां औ ।